हेल'
औ
औ नोंथाङा दासान्दि फ्रि दंथ' ना नोंथां
औ द अथ
औ नोंथांनो फन हरनाय जाबोनानो जाहैबाय जे एसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ अ जागोन दे
आयदिियानो जाबाय जोंहा अनला दाउमोन नथां
मादै होनदों
अनला दाउमोन नदा अनला अनला दानि अनला दाउनि औ अनला दाउनि सायाव औ
द
एसे सावरायनोस नोंथां
आं बुंग्र नांगौ ना मारै जाखो
अ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङानो एसे सावरायनो नाग्रोदो फार्स्टआवनो नोंथां
अ अ जेरै अनला दाउआथ' बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रि जाहैयोमोन आरोखि द थ' संनो गोरलैबो होनजायो गोराबो होनजायो गावबागावनि सायाव जसिबां कार बाहायनांगौ बेसिबां माने थाव बाहायनांगौ बा सोरब हाया गोसा जानो मोजां मोनो आं गोसा जानो मोजां मोना आरो अनलाखौ आरो सोरबाहाया संनो रोंगौ सोरहाबाया
ह
गुर बुरजा जायो आरो अनला दामाथ' नायनो थाङोबा जोंनि बर'फोरा बे ओंख्रिखौ बिराद गोथाव मोनो आरो
ओमफ्राय जों जुदि मालाय हारिनो जाहोनोबा बिसोर बियो जे बिराद जोंबो जानो जोंबो नोंसिोरनि ओंख्रिखौ जानायनो माबायदि जा माबायदि मोनायो बिदिनो सोंथो जों अनदला दाउखौनो संनानै जाहयो आरो स। समाय नंगौना नोंथां? सोरबा आलासि फैबाबो जों अनला दाउखौनो संनो सानखायो
औ नंगौ
प्रथम साननाय ओंख्रियानो माने अनदला दाउ फैग्रोखायो आरो जों बर'नि ओंख्रि फियाव सोरबा माबा मोनसे संनो सानोबा ओमफ्राय खारदैआथ' बिराद गोनां बुस्थु जाहैबाय अनदला दाउ बे गैयाबानो बे ओंख्रिया जाखाया
औ
बेलेग बेलेग रोखोमनि मानसिफ्रा खारदि बानायो आरो
औ
जोंहा बांसिनानो मा होनो थालिर थालिरनि खारदै बानायो बानायो आरो औ औ बेखौनो बांसिन बाहायो ओमफ्राय बेलेक बेलेक थाबावो आं मिथिलाय लाङा आरो बारा
औ औ खायफा बिदिनो बेसर साख्रि होबावो सावनानै खारजि बानायो न नंगौ नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ ओमफ्राय बिदिनो माने मेवाइजोंथ' बिराद गोथाव जायो आरो बेयाव अनला दाउया अनला मेवाइ बेजों दाउ होदेरदो बा जोंहा न'आव निरामिस जानोबाबो अनलाजों आलुजों संबावोसो मेवाइबो होयो एखमबा मोनबाय बायोबा ओमफ्राय मोनाब्लाथाय आलुजों टमेट'जों अनलाजों सङो आरो निरामिस जानोब्लाथाय थाय जोंहा जु जि दस्रा ओंख्रि मोनबाय बायाबा मालाबा नोंथाङाबाबो नायबानो जाबाय बिमामोनखौ संनो थिनबानो जाबाय गोथाव जाथारो आरो जानो मोजां जायो
ओं जोबोद मोजां जायो जानो
औ औ आरो औ बुंदो दे नोंथां नों बुंदो दे नों मा बुंनो सानोमोन
आं नोंथांखौ सोंनो नायिरदोंमोन जे नोंथाङा अनला मैगं संबाथाय माबायदि संनानै बांसिन मोजां नाङोना सों सोंनायदोंमोन नोंथां
अ आंनि संनाय स्टाइलखौ सोंदों ना मारै
नङा नङा नोंथां माबायदि संनानै बांसिन जानानै मोजां नांगोन होनना सोंदोंमोन नोंथां माबायदि संना दा बेदर होना बेदर होआलासिनो संना मोजां नाङो ना बेदर होबाबो होआबाबो मोजां नाङो अनला मेगं बेखौ सोंदोंमोन नोथां
अ अ बेदर होबा साबसिन जायो आंनिबो मेवाइ होबा साबसिन जायो आरो
औ
आंनि साननायाव आरो मेवाइजों अनलानि तेस्था मानि साब साबसिन जानाय बायदि मोनो आरो आङो ओमफ्राय बेदर होबा गोथावसिन मोनजायो
औ औ बेदराथ' जेरावबो गोथाव नङाहोनबा नोंथां
औ औ नंगौ ओमफ्राय मानि बिदिनो जुदि नों नोंथांमोनहा बिदिनो माबा मोनसे बा निरामिस दिनखालि जानो लुुबैदोंबालाय जोंहाथ' आलुजोंनो सं संजायो आरो एखमबा ओरैजायो जे ओंख्रिफोर दस्रा गैलाय लाङा बाजारावबा हाथथायाव थांनो बानानै बेखौनो सङो न'आव माइरं थायो खारदै थ' थाखायो बयनावबो मानि इजि ओंख्रि सबसे गोरलै ओंख्रिबो होनजायो आरो स संनो थाङोबा ओरैनो जास्ट अनला बा मा होनो माबाखौ अनला लायनो आलु बा माबा मोनसे बिदि बिदिनो मेवाइ बा दाउफोरखौ एवदो बिनि सायाव बे दै होनानै बे अनलानि माबाखौ रसखौ होदो। बे माने गोरलै बो होनजायो आरो बिरादनो संनो। रोंलाङोबा मानसिया ओ दैलि संजाथावबो जायो आरो ओंख्रिया।
औ नंगौ नंगौ।
नंगौ ना औ औ औ औ। होमबा माने नोंथाङाबो माने बेसे मा रोखोमनि जानाय जायो आरो।
औ नोंथां दाथ' जोंथ' अनला मैगं द माथो जेराय मेरै जानो हायो नङा होमबा मैगंफोरखौ जेरै मेरै माने जों मेवा दोबो नोंथाङा जिबायदि होनना थांबाय मेवआदोबो जानो हायो बेदरदोबो जानो हायो थाइगिर फिथाइदोबोथ' जानो हायो नोंथां आलुजोंबो जानो हायोनो नोंथां फिसा फोरमायलांबाय
औ
आङो बेबायदिनो जे अनला लादो अनलादो दाउदो बांसिन जोबोद गोथाव मोनो आरोना नोंथां जानानै।
औ औ
संनायखौथ' आंबो रोङा नोंथां।
औ अं
नोंथाङा रोंगौ नामा संनायखौ एसे फोरमायना हागोनबा।
आङो बारा सङाखै। मानि सङो संनायाबा मा होनो बिमाबायदि गोथाव जाजानो नागिरा आरो संनाया। माने बिदिनोसै आंबो माने जखाफोरखौ मिथिजोबा नालायथो जेरै मेरै। आं जेरै थिग मोनो ओरैनो संलाबायो।
औ
बांसिनानो आङो आलुजों संनो मोनदों आरो मानि ओ दावजों संफेरनाय जायाखै दासिमबो आलुजोंसो संदों आरो आङो। आलुजों बा मेवाइजों होनानै बिदिनो आलुखौ एवग्रोबाय जेरै दाउखौ एवो।
औ
बेखौ सामब्राम इलिजों एवबाय माबाय ओमफ्राय बिदिनो बेदराव जेरै मस्ला इरि होयो। मस्ला बारा बाहाया आरो जोङो सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु देनानै होनोसै बेखौनो एफानो। बानलु गोसाथ' जाखाया नालाय जोंहा गोथाव मोना अनलायाव बानलु स होनो ओंखायनो।
अ नोंथां बेबायदिनो आरो बांगाल बांगाल धनिया ना मा होनदों मोनथाय नोंथां बेखौ?
मा बुस्थु?
बांगाल धनियाना मा होनदों मोन्थाय नोंथां।
बांगाल धनिया? आं मिथिलायलांला नोंथां बेखौ मा होनो।
अ नों थां।
अ अ
बेखौ मायबा होनना बुङोमोन नोंथां औ नोंथांखौ मिथिगौ नामा सान होननानै एसे बुंना होदोंमोन नोंथां बेखौ होनाय थाङो जों नङा होमबा नोंथां अनला मैगङाव?
औ औ औ आरो खनसे मोनजानायदोंमोन आं खोमा बिबार होननाय बुस्थु होदोंमोन आरो बिराद गोथाव मोनजायो आरो बेजोंबो।
दाउजों
औ दाउ अनला ओमफ्राय खोमा बिबार होननाय बुस्थु होदोंमोन आरो ना।
औ नोंगौ
बिराद बिराद गोथाव मोनदोंमोन आरो आंङो आं मोनजाफेराखैमोन सासे आब' जाहोदों आरो बे बुस्थुखौ अदालगुरिनिमोन मानसि आसा
गोथाव जायोदि बिदिनो जे ख मा बिबारजों अनला दाउजों जोबोद गोथाव जायो
उ नोंथाङाबो जाखांफेरबाय आरो बे बुस्थु
औ नोंथां औ जाबाय जाबाय
अ अ आं मानि जोंनिथिं जाफेराखैना बिदिखौ माने जायो खोमा सोरबा सोरबा जोंनि न'आव आं संनाय नुफेराखै आरो बे बुस्थु बुस्थुखौ आंबो मानि
खोमा बिबारखौ मोननो थाङा ना जेराव मेराव नोंथां।
औ औ बेनोसै आरो आं खोनाफेराखैमोनबो बे ओंख्रिखौ। आंनो बे सासे बिब'आसो उदालगुरिनि बिब'आसो जाहोदों आरो।
औ गोथाव जायो नोंथां गोथाव जायो जोबोद गोथाव जायो दाथ जोंहा औ
माबा बेलेग बुस्थुफोरजों अनलाफोरखौ संनानै जाफेरखांबाय नामा नोंथांमोना
अ नोंथां बिदिनो जाबाय अनला मैगङ
अ अ।
दा अनला मैगंखौ जोंङो बासिखा बिबार ना मा होनोमोनथाय नोंथां।
मिथिलाय लांला आंङो।
औ नोंथां बिदि'बो ज जाजायो नोंथां अनलाखौ।
औ औ आस्सा खोनादों खोनादों।
अ बा सिखा बिबारदोंबो बेखौ खारै होनानै खारै मैगं खारै खामनानै जाजायो अनलाजों बासिखादो नोंथां। बेयाव ना गोरान होबाबो गोथाव जायो।
अ अ अमाफोरजों। संजायोोना संजाया नोंनिबा नोंथां अनलाखौलाय? अमा अमा।
अ अमा संजायो नोंथां संजायो।
जाफेरबाय नोंथाङा।
औ नोंथां बेबायदिनोथ' आंङोथ' संनो रोङा सं आय औ
न'नि मानसिफोरा संनानै जाहोफेरबाय
अह जाबाय नोंथां
ए।
जोबोद गोथाव जायो नोंथां दिनोथ' अमा बेदरथ' थाव थाखायोना नोंथां। अ बे थावानो जोबोद आमाय होयो आर ना नोंथां जाजुफाललाया
उम जाफेराखै आरो आंङो दासो मान गोसोखांब्रबदां अमाजों संजायो नामा? जायो साननानै नबो औ औ न'आवबो संफेराखै नालथ' अमाजों अनला। उम
नोंथाङा मा मा मादै सङोमोनखोन अनलाखो नोंथाङा? एसे फोरमायनो नांगोनबा मा मादो संनो मोनखो नोंथां?
आङो? आं जेरै दासो बुंदोंमोन जे आलु टमेट' ओमफ्राय उम अनला आरो मोनसेया जाहैबाय आलु मेवाइ अनला बेफोरखौ आं संनो मोनबाय ओमफ्राय नआव बिदिनो बिमाया दाउजों सङो। बेनि अनगाथ' आं जोंनि न'आव बिदि दस्रा रोखोमनि संनाय मोनफेराखै आरो ने बिमाया मि एसेबाबो सङाखै खोमा बिदिनो साननाय थाबाय आंनाव।
अह होमबा नोंथाङाबो नोंथाङा आंबो बिदिनो संनानै जाहोयो आइ मोना जोबोद गोथाव मोनो आर ना बे अनला आरो दाउ होननायाथ जोबोद गोथाव जाखायो। सोरबा आलासि फैबाबो जोंहा अनला आरो दाउआथ' थांखायो नङा मोना दाउ न'फोर दाउफोर थ नफोराव फिसिनाय थाखायो। सोरबा आलासि फायरन नाबा दाउफोरखौ बुथारनानै बायदि दाउद दाउजों अनला जोबोद गोथाव जानाय मोदै नोंथां जोंहा होमबा दा समाबो जाबाय नोंथां। नोंथांगो अनला दाउनि सायाव सावरायलायना जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे दे नोंथा
दे नोंथां औ नोंथां गोजोनथों।